जाबाय ने? खोनादों उम अनला ओंख्रै नारजि ओंख्रै
खोनाबाय?
औ खोनाबाय।
माथो फैबायलाय
ओ थांबाय
आंनियाव फैयो आंबो हरगोन र'
माबोरै?
ओंखाम जाखांबाय?
जाखांबाय ओंखामालाय जाखांबाय जाखांबाय।
ए मा मा ओंख्रिब्रा?
ओंख्रिया थारुन फेना ना बा
थारुन फेनथा एमफ्राय नाबाथोन ओमफ्राय। बा गोथाव गोथाव। जाखांबाय जोंहा मोनजाथ'आखैलै।
मोनजाथाखैने?
ओहो दासो मोनलाबायदों खोमा।
औ।
उम मोजासिगोन दसे उनाव।
न'आव दं ने?
न'यावनो दं।
दसे थानानै जानोसै जाबो ओंखाम खौ हा?
मोजां दा ने? खौरांफ्रा?
खोनाया।
खौरांफ्रा मोजांदा होनदां?
औ मोजां। खौराङा मोजां। दामानि उम।
उम मा मा ओंख्रि नोंस्रालाय मा मा ओंख्रि
ओंख्रिया दहाय सानसुनि दालि ओमफ्रायो थास' बिबारजों दाउ बयलार बेदर
उम
उम बेनोसै आरो हे गोथावा एसे गोथाव
जेरावबो थांथाराखै
थांथ' जायाखै न'आवनो थानाय गाय जागासिनो दामानि हा
ए होनदां
उम
जेराव थांथराखै ने होनबा दंजोबो
उम साबैसे दं नआवलाय ओ नयाव सोर सोर दं होनदां ए
बिदा दं
सोर सोर दं नोंस्रा न'आव?
बिमा बिमा बिफा बिदा बिबाजै।
उमफ्राय
उम गासिबो दंजोबो
उम मोजाङै दंना गासिबो
मोजां अखा हांहां माथो हाबा मोजां जागौमोनलै माया मोजां जागौमोन
अखा हाबा उम अखा हाबा माइ गायनो मोनगौमोन
माइ गायनो मोजां जागौमोन माइ गायखांनाया मोजां जागौमोन
माइ गायनो उम अखायानो हायासै माथो।
नांगौ अखांसौ।
उम बिसि बुरजा दंबावसै नोंसिना हाया
हाबाय जोंहा दिनै गायखांनो हाबाय औ दिनै गायखांनो हाबाय अखासो नांसिगौ नै गायखांनायनि आलौ अखा हाल जांख्रा जाबाया दिनैनो हाग'जोबबाय खुनुरुखुम
नै जोंनाबो गाबोन हागोनदां
आबाद
नारा नाथा अखा हायाबाबो हासिगोन गामोन न'नि दैजों
न'आवनो दंखायोना ने
न'आवनो दङ बेजोंनो बोखांबाय हरबाय गायहैबाय
उम
मोजां बिदियानो
हा
बिदियानो मोजां बिदियानो मोजांदों
अखा बिदियानो मोजां माने अखायाबा हनै दिनै हागोन गाबोन हायाबा
दा हानो नायगिरदों माथो।
दा खोरोमलागासिनो हागोन ना हाया
हाबा मोजां जागौमोन।
उम
मोब्लिबाबो थांलाय फैलाय थगायलांगोनसो नामा माथिया खोरोमनाया वखाय हानो रोङाबोनाय दंलै बाथाव बाथ्रा फाव
अखा खोरोमनाया हानो र अखा खोरोमनाया हानो रोङा सैमा सोंनिया सोंनो रोङा हिनजाव खारसननाया बेसेन थाया होननायनि
उम बेबायदिनोसै दाना एसै हायो ना हाया उम
मोजां जासिगौमोन।
उम हाबा मोजां जासिगोन
औ
मोजां ने गासिबो न'आव?
मोजाङैनो दं।
न'आव दंजोबथयोदा गासिबो
गासैबो दंजोबो दंनाया
बिनानावआसो इसानाव थांदों खोमा बाजै मोननाव
ओमफ्राय
जेरावबो बेरायहैनायनि माबा लाथ'वाखै
बेरायनायाथ' बेरायनांगौमोनलै।
ओ
रांफ्राबो एसे प्रब्लेम लादों
राङारि जेंना
रांनि रांनि एसे गोनांथि जानानै दं।
थांनांगौ र' जोबबा
रां रांखावरिफ्राबो एसे थोब्ले माब्लेबा बुरजाबाथ' थांनो हागौमोन। थांनांसिगोन र' अबेबाफोर बेरायहैनांसिगोन बुंसे नों गोजाननो गोसो जालाबायो थांनो
थांनो गोसोलै राङारि रां गैयाब्ला माजों थांनो।
गैयाबा
माथोबावनो गोनांथि थियानो मेनला हबा।
फरायसालिफ्राव थांनायफ्रालाय?
फरायसालियाथ' जोबथ'बाय होनना।
जोबथ' अ जोबथ'बाय ने।
र' मा मा जायो।
फिथाइ मोनथोंसै नामा।
आवगायबावनो हागोन ना हाया आवगायनो हायाबा बेयावनो थाथ' थोंसै।
ह।
माबा मोनसे खामानि नागिरसै।
औ जोब्बाय ने नोंसिना?
जोब थ' बाय।
ह।
फरायनाया माने ओ
आरो दे।
देनां लानो हाबा ला अबसे बेलेक खामानिया।
लानो हाबा लादो।
उ।
लानांगौलै।
लानो हाबा लानोसै र' रांखावरियाबो एसे हेंथा होबाय थायोलै राव रांखावरि। मबो। न'खरानो बिदिनोसैबा उ उ। उम। बयनाबो न'खरानो बिदिनोसै आरो सोरनाबा मोजां सोरनाबा गाज्रि। सोरनाबा मोजांबाथाय मोजां।
बेसेबां आरजिखो!
आरसिनो।
ओ
आबेहाय।
बेयाव।
बियाव।
ह
बेवबो गैयालै माथो बुंबावनो राय्लाय नोनो मोनाखै मानसिफोरजों। ओ मानसिफोरनाव हरनांगौ हरनांगौ दङ हरग्रदोनाय‌ से आरजिनो हागोन माने हरग्रोनांगौसो आरो फार्टआव।
हरनोसै दसे थानानै उनाव।
लासै लासै आरजेनटिना
आरजिनोसै बिदिनो। खस्थ' खालामनायसनोे माथो बुंबावनो।
लासै लासै नङाबालाय बबावबाथ' जानो।
उम।
खनसेनो बहा जानो लासैनो
खेफसेनो जाया उम लासैसो।
माला मोनगोननो फिथाइफ्रालाय आं आनजादनि फिथाइफ्रालाय।
आनजादनि फिथाइया फिथाइखौथ' बुंनो हाया र' माला हगारो जायखिया। सोलोंसालि माबे माबा जागोन आरो जोंना। गोजौ मु मुलुगसोलोंसालिमानिफ्राय माला हरो।
ओं
सोलोंसालिनिफ्रायसो। उम बिसोरो हरबासो मिथिगोन।
औ फेर हरखांनायनि उनाव।
बिसोरो खौरां हरबा मिथिगोन माला हरनाय जायो। बिदिनोसै आरो माथो बुंबावनो। खोनाया?
मा मा ओंख्रि जानो मोजां मोनो?
ओंख्रियाथ' मोजां मोननायफ्रा बिदिनोसै दालि? अनला। बेदर बेदर होबाथ' गोथाव मोनसै आरो। बेदर जाबायथाग्रा मानसिनालाय। ना बेदर। बायदि आरो।
उम
नोंनायालाय मा ओंख्रि? नोंलाय मा माखौ जानो मोजां मोनो?
आंना
गोथाव गोथाव आथ' गासिखौबो गोथाव मोनजोबोलै।
गोथावाथ'नो।
जाबानो गोथाव मोनो जाबानो गोथाव मोनो
हुम
उम बयनिख्रुइबो साबसिन मोनो बयनिख्रुइबो साबसिन जाहैबाय अनला ओंख्रि।
साबसिन अनला ओंख्रि बेनोसै आरो जोंनि बर' हारिनि
औ
अनला ओंख्रि सबायाइजों दाउ।
सबायाइजों दाव सबाइजों साम'। अनला मेवा नारजि अमा।
हम
नारजि अमा गोथाव मोनथारो जानो।
उम गोखाबाबो गोथाव।
उम।
बेदिनसै आरोखि।
बर'नि ओंख्रि।
बर'नि ओंख्रि।
उम।
ओंख्रि होमबाथाय
उम। दे थाथ'लायनोसै।
ए माथो दे मालाबा लोगो मोनफिननोसै मालाबा रायज्लाय फिननोसैलाय। दे।